हेलौ खोनादोंनाा नोंथाङा औ आंबो खोनादों औ
बारा मोजांै खोनायाखै नोंथां
मा खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनाबाय
औ नोंथाङा माबोरै दङ
आं मोजाङैनो लोगोबाव नोंथां
औ आबो मोजाङैनो दङ जों दा दैज्लांनि जेरै जोङो बर'फ जेरै मा मा ओंख्रि जायो आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानदों नोंथाङा ए एसे आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां औ बिदिब्ला जोङो जागायदिेनसै दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं फिथाइ सामाइ मोनजानो हायो
औ नंगौनो दा
जो दै दैज्लां बोथोर होनबाथ' जेरै जोङो आं थास'निफ्राय जागायज्रनोसै थ सास होन ग ख नोंथ ज दाथ' थास' औ नोंथां जे जेरै दाथ' थास' बिबार जानाय दिन जेरै जोङो थास' बिबारखौ जानो थाखाय जोङो जेरै हारदै एसेबो होनांगौ जायो जेरै जोंनि गारमा फोराव मानिनि थाखाय आरो जोङो बे खौ जानो थाखाय जेरै जोङो बेखौ सगेरनानै लानांगौ सिङाव फेमफ्ला थानाखि जों बेखौ गारग्रोनानैो लानांगौ जायो आरो जोङो बे खौ जानो थाखाय एवफ्रामग्रोनानै लानांगौ जायो जेरै जों अमा बेदर फोरजों
औ
दा
औ खोनादों नोंथां।
द
औ। नोंथांनि सानखौ क्लियार फैयाखै नोंथां नोंथाङा एसे नेट
औ नोंथां नेटनि जे